नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां आं खोनागासिनो।
नोंथांनो आं ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांनिसिम आं मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो सानदों।
औ नोंथां।
नोंथाङा आंनो गावनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
बे आयदानि सायानो जाबाय मोब्लिब
औ नोंथां औ।
दा जों मोनथिगौदि औ दा जों मोनथिगौदि मोब्लिबा जोंनि थाखाय बेसे गोनां आरो मोब्लिबा जोंनो मा मा खामानियाव बिहोमा होबोदों? दा नोंथांखौनो आं बिनि सायाव गुरैयै फोरमायनो फोरमायगोन होननानै आं आसा थियो।
औ नोंथां फोरमायगोन दा नंगौ नोंथां। बे मोनसे जोबोद मोजां आयदा जेराव जों सावरायनांगोन आथिखालाव मानि मोब्लिब गैयाबा माने जोंहा माने जेरैबो माने खोमसि दरसि जायो लोगोसे गोबां खामानि बेफोरो माने थाबथागोन आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
जेरै गासैबो मेसिन बुस्थुजों सामलाय जानाय गासैबो खामानियानो जाहैबाय जोंहा मोब्लिब नङाबानो जाया नङा होमबा।
औ नोंथां।
जेरै जोङो दा गोलोम बोथोरनि समावहाय मोनसे ओरैबायदि गरम जायो माने बे समाव जोङो फांखा गैया बा ए सि गैयाबा ओ कुलार गैयाबा जों थानो हाया नंङा होमबा नोंथां?
औ नों
जों बावबो जोंनो मोब्लिब नांगौ दा हरनि समफोराव जोंनो खोमसि थानो हानायनि जोंहा माबा गैला आरोना हुदा गैला। दा जोंनो बेयाव लाइट नांगौ नङा होमबा नोंथां जेराव आरो ओ गारि मथर सालायनाय समाव ओ आथिखालावथ' नुनो मोन्दों गारि मथरावबो जोंहा ओ इलेकट्रिक इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक कार बेफोरबायदि गोगोम ओखारबाय नङा होमबा नोंथां। बेफोरखौ जोङो मोब्लिबजों सार्स खालामनानैसो जों बेफोरखौ लामायाव सालायनो हायो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
दा बिदिनो आरो गोबां दं जोंहा। जायनाखि मोब्लिबा जोंखौ गोबां माने मदद खालामदों आथिखालाव। जेरै रां रुफा खामायनाय। नोंनि जिउ खांनाय नोंनि उन्दुनाय नोंनि जानाय नोंनि लोंनाय नोंनि थानाय जोंखौ मानि मोब्लिबा एसेब्लाबो सान्तिखौ होदों एसे नङा गोबां होदों आरो नङा होमबा।
दा जोंहा मोब्लिबखौ माबोरै जेनेरेट खालामनो हायो होनबा जेरै दैफोरनि माखासे माबाजों नङा होमबा नोंथां ओ बोहैनाय बैफोरनिफ्राय जोङो माने माबाखौहाय जों मोब्लिबखौ दिहुननो हायो आरो दा गोबां गिदिर गिदिर माने बेफोरखौ खालामनानैबो खिन्थु बिनि माखासे गाज्रि माबाफोरबो दङ गोहोम गोग्लैनायबो दं जोंनि मिथिंगायाव। जेरै बेनिफ्राय माखासे गोबां माने गेसफोर गयो कार्बन डाइ अक्साइद। गेस आरो गोबां माबाफोर गयो। बैफोर गेसफोरा माने जोंनि मिथिंगाखौ एसेब्लाबो गुबुंले खालामदों बे सैथो। बेखौ आरो बयबो मिथिखायो। जेरै जोंहा मोब्लिबजोनि गोबां ओ संसार जानायाव बा जिउ खांनायाव गोबां मदद मोनबोदों। जेरैबायदि जोङो मोनसे कम्पानि सालायनोबा सामलायनोबा जेराव मोब्लिब गैयाबा बे कम्पानिया बन्द' जानांगोन जुदि दाबायदियाव मोब्लिबा बोरैबा हथात माने बन्द' जानांगौबा गोबां माने खौथि खौथि लाख ख्रर। मानि बेफोरबायदि मानि खहा जागोन आरो सुबुं माहारिया। मानो होनना बुङोब्ला गिदिर गिदिर कम्पानि सामलायनाय जेराव बेवबो मोब्लिब नांगौ। गिदिर गिदिर मल सामलायनोबा मोब्लिब नांगौ। जेराव गोबां एसि कुलार फेन आरो गोबां जेनाखि लाइटफोर बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां। थिग बिदिनो जोंहा आरो गोबां माबा दंबावो जेरै ओ मोब्लिब होनना बुङोब्ला जोंहा दसे गैयाब्लाबो जोंहा दााबायदियाव जो से बोसोरसो जुदि जों मोब्लिब बाहायनो हायाबा, बाहायाबा जोंनि मिथिंगाया मानिे जोबोद मोजां जाफिनगोन बेखौ नुहुरो। आरो से बोसोर जुदि मोब्लिब गैयाबा जोंहा बेनि माखासे जेनाखि गोजोन गोजोननाय लादोंमोन मोब्लिबजों बेफोर मानिे गोबां मानि गोमालांगोन लोगोसेनो आरो गोबां खामानि दामानि कम्पानि फेक्टरि। स्कुल बेफोरावबो मानि गोबां मानि माबाखौ ओ खहा जानाय। खौ जों नुनो मोनगोन आरो नङा होनबा।
औ
दा बेनो जोंहा ओ मोब्लिबा जोंनि थाखाय जोबोद मानि माबा होना दङ जोंखौ दा। ओ थाजिम खालामहोना दङ आरो गोबां माने खोमसिनि दिनाव जोंखौ स्रां नुहोनानै। जेरैबायदि ओ गारि मथर सालायनाय बेफोरखौ जोङो माने नुनो मोनदों। ओ मोब्लिबजोंनो मोब्लिबनि जोहै, दा नाथाय बियो खावसे मिथिंगा खौ माने जोबोद गुबुंले खालामगासिनो दङ आरो। बिनि माखासे नेगेटिभ माबाखौ सावरायनोबा आरो फारसे जों नायोबा, नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
दा जों दिेरै गिदिर गिदिर लामाफोरजों जोङो बेफोरखौ माने गिदिर गोदै जेरै जिसे रोजा भल्टनि जिनै रोजा बरल्टनि जिबा रोजा बरल्टनि बेफोरबायदि माने मोब्लिब लांनाय जेनाखि आरो गोबां सुबुंफोराबै मोब्लिबजों माने जाब्रबथायजों जानानै माने जिउ गोमानायखौबो जों नुनो मोनदों। जेराव गाव गावनि साबधान गैयिनि थाखाय नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
दा मोब्लिबनि थाखाय बेसेबां बुंनांगौमोन बेखौ जों बुंनानै दसे समाव फोजोबजोबनो हाया। जेसेबां जोंनो ओ माबा होबोदों मोब्लिबा ओ बेफोरबायदि बेनिफिटस बा माखासे जोंनो गोजोननाय बा जोंखौ माखासे रां आरजिनायाव मदद होबोदों बेफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हाया दा नोंथाङाबो जोंनि थाखाय मोब्लिबा माबायदि आरो बेयाव मा सोलिगासिनो दा मोब्लिबा जोंखौ माबानायाव बा जिउ खांनायाव बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंना होदो नामा नोंथां।
औ फंबाय नोंथां, दा मोब्लिबा जोंनो जोबोर गोनां बिहोमा होबोदों बे बाथ्राखौ जों रोखायै मिथिखागौ।
औ नोंथां।
गोदोनि समा गैलिया, जेब्ला जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव हरनि समाव थाङोब्ला जोंनि आखायाव मोनफा मोनफा लेन्थ' एबा जोंब्लावरि साथि थायोमोन।
औ नोंथां।
बे समा गैलिया दा जों दानि जुगाव दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला हरनि समाव जोंनो गोबां आगजु नांनानै फैयो, जाय जोंलावरि होननानै बुंगोन जेरै हमनानै ला टर्स। टर्सआ जोंनि मोनसे जोबोद गोनांथार मुवा।
औ नोंथां।
दा मोब्लिबखौ जों माबोरै बानायनो हागौ होनब्ला बेनि सायाव आं फंनैसो बिबुंथि लानो सानदों।
औ नोंथां।
दा जों मिथिगौदि मोब्लिखौ बानायनाया एसे सेबां गोरलै नङा मोब्लिब बानायनो थाखाय जोंनो गोबां मुवा बेसादनि गोनांथि जायो।
औ नोंथां
मोब्लिब बानायनोब्ला जोङो मोनसे जोबोर गोदोर दैमाखौ थेनो गोनां जायो आरो बे दैखौ थेनानै बिनिफ्राय दैखौ हाजो महरै बानायनानै बाख्लाय होनानै गाहायाव बेनिफ्राय जों मोनसे मटरखौ फिटिं खालामनानै एबा बे मटराव थानाय फांखाखौ फैदिंनानै जों मोब्लिबखौ बानायनाय जायो।
औ नोंथां
बेखौ जों रोखायै मिथिगौ। दा बेबादिनो मोब्लिबखौ जों गुबुन गुबुन महराव महरैबो बानायबावनो हायो। दा जों नुनो मोनबोदों जोंनि सोरगिदिं जा सलार बाहायनाय जायो सलार पेनेल
औ नोंथां।
बेनि गेजेरजोंबो जों मोब्लिबखौ बानायनो हायो बे सलारा साननि सोरांनि हेफाजाबै एबा साननि बिदुंखौ सोमनानै मोब्लिबखौ बानायनो हायो।
औ नोंथां।
बेखौ जों रोखायै मिथिखागौ दा बेबायदिनो जाय जायगायाव गोबां बार बारो बेफोर जायगायावबो मोब्लिब बानायनो थाखाय गोदोर गोदोर फांखा गायसननाय जायो फसंथान खालामनाय जायो।
औ नोंथां
जायनि गेजेरजों मोब्लिबा जोनोम जायो। दा मोब्लिबा जोंनो मानो गोनांथि होननानै बुङोब्ला जों बेखौ गोरलैयै बुंनो हागोन दि दानि जुगाव एबा आथिखालाव मोब्लिब गैयाबा जों गोबां जेंनायाव गोग्लैगोन बेखौ दानिसो सिगां नोंथाङानो आंनो फोरमायना होलांबाय।
औ नोंथां
दा जों नुबोदों जोंनि सोरगिदिं जिखिनि खामानियानो जाया मानो कम्पिउटारनिफ्राय लानानै मबाइल बे जानबुंआव एबा जोंनि गारि मथर थर सालायनाय कल खारखाना मावनाय खामानि मावनाय फरायसालि मावनाय। बेफोर गासैबो मोब्लिबनि जाहै जायो। एबा बेफोर खामानियाव मोनफा मोनफा मोब्लिबा बिहोमा होबोदों बेखौ जों रोखायै मिथिखागौ। दा बुंनो थाङोब्ला फारसेथिं जोंना मोब्लिबा गोबां गाज्रि गोहोमबो गोग्लैबोदों मिथिंगायाव बेखौ नोंथांनि सिगांआव आङो दान्दिसे समाव फोरमायनानै होलांबाय।
औ नोंथां
दा जों नुनो मोनोदि बे मोब्लिबखौनो सुबुङा गावनि जिउखौ रैखाथि होनो थाखाय हाग्रा ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरा जिब जुनारनिफ्राय गावखौ रैखाथि मोननो थाखाय गोबां अ कारेन्टनि थटार बहायदों।
औ नोंथां
जिब जुनारनि जिउआवबो गोबां खहा जाबोनायखौ जों खोनाबोनो हमदों मोनदों।
औ नोंथां
जेरै जों मिथिगौदि हादोर ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा गावनि आबादनि रैखाथिनि थाखाय मोब्लिबनि थार गावनि आबादनि सोरगिदिं गायसननानै होदों जायनि जाहोनाव जिब जुनारफोरा आदारनि गोनांथि जानानै बिसोरनि बागानाव हाबफैयोब्ला जिब जुनारफोरनि जिउआ खहा जाबोदों जों बेखौ नुनो मोनदों।
नंगौ नोंथां
दा बेल' नङादि जोंनि बै मोब्लिबारि तार गायसननायावबो गोबां जिब जुनारनि जों जिउ खहा जानायखौ नुनो मोनो जेरै
औ नोंथां
सोरगिदिं थानाय बादालि मोख्रा गोबां रोखोमनि दाउ बायदिफ्राबो बेयाव मोब्लिबनि लोगोजों जिउ खहा जानायखौ जों नुनो मोनो
औ नोंथां
बेनि लोगोसे जा जोंनि मोब्लिबनि गोनांथि बुङोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय दानि जुगाव मोब्लिब नङाबानो आ जोंनि बै हादरा खोमसि जागोन होननानै आं सानो।
नोंथां
दा मोब्लिबा जोंनो सोरांल' होआ मोब्लिबा जोंनो थांना थानो थाखाय कल कारखानानि बायदि मददबो होबोदों।
औ नोंथां
दा बेखौनो आं बुंनो सानोदि मोब्लिब गैयाबा जोंनि बै ओ भारत हादराव एबा गुबुन गुबुन हादोराव थांनानै थानो हानाया सुबुं माहारिनि थाखाय गोब्राब जानानै फैगोन।
नंगौ नोंथां
औ दा नोंथाङाबो बिनि सायाव माबाफोर एफा एनै बुंबावगोन नामा आं आसा थियो
दाथ' नोंथां आं जा बुंनांगौ माखासे बुंलांखाबाय नोंथां दसे सिगाङावनो दा जोंहा मानो होनना बुंब्ला समबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां जोंना सावरायनायनि समाबो जाबाय। जोबनानै फैबाय दा नोंथांजों मोब्लिबनि सायाव सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ नोंगौ नोथां आंबो नोंथांजों मोब्लिबनि सायाव सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आरो आसा थियो फिन माब्लाबा समाव लोगो मोनफिनगोन होननानै
औ नोंथां दे गोजोन्थोंसै बिदिब्ला नोंथां
औ नोंथां गोजोन्थों।